नोंथाङा खोदोना हेलौ अ हेलौ खोनदोंना ओं आंबो खोनाबाय
औ जोङो दा ओ ओ जोङो दा इदुकेसननि बागै रायलायबा मोजां जागोन नामा
ओं ओं जागोन नोंथां
ओ नोंथांनि मथेबा बर' हारिनि गेजेराव बिनि ओ सोलोंथाइनि जि थासारि जाना दङ बे बोरै जाना दङ बे एस एसे मोजां जानानै दंना गारजि जाना दङ ओ आरो जुदि एसे मोजां जानानै दंबा आरो बियो मानो एसे मोजां जाना दंङ आरो जुदि गारजि जाना दंबा बियो मानो गारजि जाना दंङ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओं हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ सोलोंथाइया एसेबांनाखि गाज्रिबो नंद्राया आरो मोजांबो नंद्राया ओ गाज्रि नंद्रायैया जाहैबाय सिगाङावहाय जिबायदि ओ न'खरनि मानसि फेसिलिटिसफोर बा माबा होनो हायामोन दा गोबां बिथिंफ्राव जोङो माने बैफोर फेसिलिटिसफोरखौ जेरै टिउसन लानायफोर ओ सामफ्रामबो फरायसालियाव थांनाय बिमा बिफानि ओ बिस एसे मोजां नाजानायाव दा सान्दि सोलोंथाइया एसे मोजां जानानै दं आरो गाज्रि जानाया जाहैबाय माखासे जोंनि फरायसाफोरा माब्लाबा फरायसालियाव थांनो होननानै थांगोन माब्लाबा ओ बिदिनो फरायसालिफ्राव एथेन्ड जाहैनो हाया बेनो एसे गाज्रि था-थासारि जानानै दं आरो आरो दोनै दोनैनि बे जुगा जोंना डिजिटेल जानायलाय सोलोंथाइयाव एसे गोबां गोहोमानो खोख्लैयो बा
उम
बयनिबो आ आखाइफ्राव जों आथि मुगायाव जों नुनो मोनो जे मबाइल लानाय बै मबाइला माने इसे दिनैनि मुगाफ्राव ओ फरायसाफोरनि जिउआव एसे गोहोम खोख्लैनायखौ आं नुनो मोनदों दा नोंथांनि मथैब्लाबो ओ सोलोंथाइनि आयदायाव ओ नोंसोरनि ओनसोलफोराव माबायदि जानानै दं नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
ओ जिखिनि आं आंनि ओनसाव नुदों ओ बिनि मुथेबा जोंनि ओनसोलाव लासै लासैनो जि सोलोंथाइ दंङ बे एसे बारायलांदों ओ मानसि फ्रा गोबांङानो ओ दा समाव सोलोंथाइनि बागै बांसिनानो नोजोर होयो नाथाय ओ बिनि गेजेरावनो सासे सानै इसे इदिनो जाबग्रा जाफोर दङ जा इसे माने फरायनायखौ बादहोनानै एसे बेलेख ओ लामायाव थांबाय एसे बयसनि थाखाय एसे गाज्रि नाथाय बांसिनानो दा आंङो बियो बिथांमोना ओ फरायनायनि सायाव गोसो होदों आरो लासै लासैनो गोजौसिनसो दावगादों ओं आरो दा अ आंनि साननायाव ओ जि गावनि ओ गावनि जि फरायसाफोर दंङ बे बर मिडियामनि जि फरायसालिफोर दंङ ओ आंनि नुनायाव बबेबा खेथ्रआव औ बेदि गाज्रि जाना दंङ अबेबा अबेबा स्कुलफोराव लेखा मोनाखै बबा थानाय ओ फोरोंगिरिफोर मोनाखै बबेबा स्कुलफोरा मोजां नंङा आरो आबबा बेला नायनो थां बाथाय अबेबा अबेबा सरकारि बर मिडियाम स्कुल मोजां खामानि मावासै बे लेखाबो बिराद जोबोर मोजांबो मोन्दों आरो फोरोंगिरिफ्राबो जबोद मोजां दंङ बिसोर मोजां ओ फोरोङो। नाथाय बबेबा बेलायावबा ओ आंनि साननायाव दानि समाव जोंनि ओनस ओनसोलाव जि ओ फरायनायनि जि ओ थासारि दंङ बियो बारा मोजांबो नंङा गाज्रिबो नंङा जे नोंथांङा होनदोंमोन। ओ बारा मोजां गाज्रिबो दङ होननानै।
ओम
ओ जोंनावबो पिकनिक जाना दंङ एसे बाथाम मोजांबो नंङा बारा गाज्रिबो नंङा।
ओम उम
अ
थानो
अ अ अ ओमफ्राय नोंथांनि मथेबा नोंथांनि मुथेबा ओ बरफोरनि जि फरायनाय दंङ बेयो आरो बेसे बेसेबांबा आरो गोजौ थांनांगौ दंङ।
आंनि मथेब्ला जोंना नोंथांङा बुंलांखाबाय जे जोंनि बर मिडियामफोरनि फरायनाय बा बिजाबफोरा गोबांङैनो खम खोख्लै ओ खौरांङाव मोनफैयो बेखौ बिजाबफोरनि सयाव आं एसे सावरायनायखौ सानबाय। ओं गोबां जोंनि फरायसाफोरा जेरैहाय मास्टार दिडिग्रिफोर लायो। ओ बेत्सलार अफ आर्ट्सफोर लायो जे ओ बड बड मेजर लानायफ्रा। बा गोबां बेलेग साबजेक्टनि म ओ जेबोआनो जादों माने मेजर लानाय फ्राव एसे गोब्राबखौ आङो नुनो मोनदों आरो जोंना माखासे बिजाब सफैदिनि खार'नाव गोबां जायगायावसो गथ'फोरा बा फरायसाफोरा बिजाबफोरखौ लानानै गावनि मबाइलफोराव सेबखांनानै बा गुबुन लोगो फोरनिफ्रायसो ओ बिहरलायनानै फरायनाय खौ आं नुनो मोनदों दा बै जायफ्रा ओ फरायसानि ओ फो फरायसालिफोरनि बा सोलोंथाइनि बिथिङाव ओ सोलोंथाइनि ओ माबाफ्राव जायफ्रा एसे गोरों गोरा बा ओ सोलोंथाइनि खामानि मावनायफ्राव एसे बेफोरखौ नायो-नाय-नायोब्ला एसे मोजां जागोनखौ आं सानदों जाहाथे जोंनि बे बर' बर'नि फरायसाफोरा एसे दावगोन दावगोगोन बिजाबफोरखौ एसे ना बयबो बा जेरैथिंनिबो ओनसोलनि गथ'फ्रा फरायनायखौ एसे मोजां मोनगोन आरो बिजाब मोनद'यैनि सिगां मोनद'यैनि थाखायनो सोरबाबा बिसिबांनाखि जौखोन्दोनि सायाव नांबार मोननांगौ अनजिमाखौ मोननांगौ जोंनि बर' फरायसाफोरा। बर' मेजर लानायफोरा इसिबांखौ जौखोन्दो मोननायखौ आं दिनैसिमाव नुनो मोनाखै। ओ खार'ना जाहैबाय बे जोंनि बिजाबफोरनि खम बिबांनि थाखायनो मोननाय जायो। आरो दा नोंथांनि सायावहाय ओ नों नोंथांनि नोजोराव नों उन्दैनिफ्रायनो देरजासिम नुबोनाय। ओ फरायसा बा फरायसुलिफोरखौनो एसे जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनदों। नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बर' मिडियामजों फरायनानै जौगाखांनाय बा मोनसे मोजां साख्रि सोरबा लानो हानाय
औ औ बिदिनो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बिदिनो गोबां दङ बर' मिडियामाव। ओम पास जानानै। साख्रि मोननो ओ बिदिनो गोबां आङो आइ आइ एस पास जानायखौ नुदों आङो नाथाय माबा आइ एस नि जि प्रिलिमस दङ बे फास जानायखौ नुदोंमोन आङो। बर' मिडियाम लानानैनो लोगोसे बिदिनो। एस आइ फोर जानाय नुदों आङो डिसिफोर जानाय नुदों आङो आरो इदिनो दिनो ओ डाक्टारफोरबो जानाय नुदों बर' मेडियाम फरायनानै आरो लोगोसे बर' फोरानोथ' बिदिनो दिडिफेन्सआव थांनाय आं गोबाङा नुदों आङो।
ओम ओम
ओमफ्राय लोगोसे बेबो मोनसे खोथा जे बर' मिडियामाव जेब्ला फरायो सासे फरायसुला बा फरायसुलिया अब्ला माने उनाव सार डिग्रिफोर फरायनो थाखाय एसे खस्थ' जायो आरो मानोना बिथांमोना बर' मिडियामाव।
उम उम
अनलि बर' मिडियामाव जि ओ बर' लेंगुवेजआव मास्टार्स खालामनो हायो बिनि अनगा सा ओ साबजेक्ट दङ जेरै आर्टस दङ साइन्स दङ कमार्स दं माबा मि दं जोङो बर' मिडियामाव इंलिसाव फरायनांगौ जायो ओंखायनो एसे
खसथ जायो आरो बानानै जेसेबां दङ आरो एम ए दङ बियो जोबोद खस्थ' जायो बर' मिडियाम फरायनो थाखाय मानोना बिथांमोना इंलिस फरायनांगौ जायो।
ओम
आरो आंनि नुनाय मथेबा लासै लासैनो आं खोनादों बिदिनो बिए आरो थ्रि ओ मास्टार्स दङ बेबो। मोननैबो ज' जाबायनो लोगोसेफोर बिसोर लासै लासै बर' मिड बिमाव फरायनो हानाय बिदि जालां होननानै खदों आङो।
दाथ'
आं सानो बियो बारा ओ गोनां खोथाखौ हाय बे इंलिस मिडियामाव फरायदोंनाा बे बर' मिडियामाव फरायदों बे गोनां थिया ओ बेसेबां खस्थ' खालामनानै फोरों फरायदों आरो बेसेबां
ओम
औ फरायनायनि बिथाङा गोसो होदों बेसो बांसिन मेटार खालामो‌। बेयो ओ लिंगि आं पारामिटार खालामो।
ओम
गोबां ओ बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां प्राइभेट बर' मिडियाम स्कुलफोर दङ जेरै इउ एन ब्रह्म। एकाादेमि बिदिनो गोबां बिदिनो गोजान माबायदि बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो बर'फोरनि गेजेराव
औ
आरो लासै लासैनो बिदिनो बर' मिडियामनि जि स्कुलफोर दंङ। बिदिनो लासै संबाय आं औ आरो आं अबेबा अबेबा बर' मिडियामनि स्कुलफोरा बन्द' जादों। गुबुन मिडियायाव होनो थाखाय आंनि अनलि बर' मिडियामावल' बन्द' जायाखै गोबां जेसेबां गभनमेन्ट स्कुलफोर दंङ जेरै आसामिस मिडियाम बर' मिडयाम फोर गभमेन्ट स्कुलफोर दंङ बियो। लासै लासैनो बड' खालामालामनो हमदों मानोना गभनमेन्ट स्कुलाव जोंनि बारा फरायनो बारा मोजां फोरोंङा होननानै जोंनि मानसिफ्रा सान एसे बियो लाथि ख' जालांनो हमदों बे न'आ जे मोनसे बर' मिडियामनि स्कुल सक बर' जादों आसामिस मिडियाम बा गुबुन मिडिामनिस लासै बर' ज' हरदों। बेनि मोनसेनि रिजोनआ जाबाय जे मासिफोर- गभमेन्ट स्कुलाव बारा मोजां नुदों बेखायनो मानसिफ्रा मोजां होनो थाखाय प्राइभेट स्कुलाव हर प्राइभेट ज गभर्मेन्ट जा बियो फोरोंगिरिनि सायावसो दिपेन खालामो फोरोंगिरि
अ अ
दे नोंथां जोंना समाबो फैबायनाय
अ
नाामबा नोंथां समा जाबाय नो जोंना।
औ अब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो गोजोन औ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
उम उम